उफ अ अखनादों ना नोंथां? हेल' खोनादों नोंथाङा?
औ खोनादों।
अब्ला नोंथां नोंथाङा हरनायनि जाहोना मामोन?
अ आं नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोना जाहैबाय आं नोंथांजों अ फंनैसो जोंनि सोलोंथाइनि बागै एसे सावरायनो सा सानदोंमोन। औ ओ नोंथाङा मा होनो ओ जोंनि जिउआव सोलोंथाइया मानो गोनां बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नो थां थारैनो। औ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जों सोलोंथाइखौ गारनानै जों दिनैनि दिनाव जेबो खामानिखौनो मावनो हाया होनबाबो गोरोन्थि नङा आरो। सोलोंथाइया जोंनि साफ फ्रोमनिबो जिउआव गोनां मान। थिनो साख्रि बाख्रिनि थाखायल' जोंनो। सोलोंथाइखौ नाङा नङा होमबा। गावनि जिउआव थांना था थानो थाखायबो जोङो मि-मानसिया जिउआव मिनांगो गोबां थायो नङा होमबा बे खौ फोरखौ मिथिनो थाखायबो जों सोलोंथाइ‌ खौ नांगो।
औ
न' गंसेया जेरै। ओ मुदा गैयाबा जेरै सुंथाना थानो हाया। जेरै मानसियाबो सिनस्रि गैयाबा सुंथाना थानो हाया। थिग बिदिनो मानसियाबो सोलोंथाइ गैयाबा दिनै जिउआव गाव गसं ला थेना। थानो हाया आरो सोलोंथाइखौ जोंनो साफ्रोम फ्रोमनिबो जिउआव नांगौ। जेरै नों। सोलोंथाइजोंसो जों दिनै बुहुम दरबारखौ जों मिथिनो हादों नङा होमबा। जनै टेक्नलजि। होननानै बुंनो थाङोब्ला दिनै मबाइल गारि बेफोरखौ जोङो गोरलै रावजों बुंनो थाङोबा बेफोरबो मोनफा मोनफा दिनै सोलों थाइजोंनो दिनै ओ जाय जेनोबा मोजां फरायनानै जेनोबा बेफोर रोखोम आइदियाखौ लालांनानै दिनै बेफोर रोखोम मुवा जिरादफोरखौ जों दिनै सोरजिना होलांदों नङा होमबा। बे जेनबा गामि ओनसोलाव थानाय बेंग्रा बेंथाब बाथ बियो बे बुस थुखौ बियो आबिस्कार खालामनो हानाय नङामोन नङा होमबा? जेराव बियो गियान सोलोंथाइ गैयामोनब्ला बिदि जिराद मुवा बेसादखौ बियो साइन्टिस जानो हानाय नङामोन डक्टर जानानै बेरोखम मुवा बेसादखौ बिसोरो दिहुननो हानाय नङामोन। इन्जिनियार जानानै नङा होमबा थिग बिदिनो जेनोबा सोलोंथाइखौ जों साफ्रोमनिबो जिबआव नांगौ आरो अब्ला आं नोंथांनियाव मोनसे सोंनो सोंलुखौ सोंनो लुबैदों जे सोलोंथाइजों आरो मा मा खामानि मावबावनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
जों आथिखालाव जोंहा आबाद मावनायनि बिथिङावबो जों सोलोंथाइनि गोनां जानानै फैदों। ओ जेनेबा औ जों गोदोनि समाव जोंहा हासारनि जिहेतु बाहायनाय गैयामोन। ओ जों हासार होनोब्ला जोंहा गोबोर हासारल होयोमोन नङा होमब्ला जायनि थाखाय जोंनो समाव लेखानि गोनांथि गैयामोन आरो। नाथाय आथिखालाव जों गोबां माहोनो रासायनारि हासार बा बायदिसिना मैगं थाइगं गायनो थाखाय जों गोबां रोखोमनि हासार नांगौ जाहैबाय। ओ जायनि थाखाय जों ओ मा होनो लेखा रोङाब्लानो जोंहा खाना होनना बुंनांगोन आरो माबे माबे समाव मा हासारखौ होनांगौ मा मुं बेफोर खौ गासैबो लिरनाय थायो नङा होनब्ला। जायनि जाहोनाव जों लेखा फरायनो रोङाब्ला बै बे हासारखौ जों माबायदि होनांगौ बेसेबां होनांगौ बेफोरखौ जोङो मोनथिनाय नङा।
औ
औ औ बिदिनो आबाद मावनायावबो गोनां होननानै आं सानो आरो। नोंथांमोननि ओनसोलाव औ औ ए नोंथांमोननि ओनसोलाव आइजोफोरनो सोलोंथाइ जानायखौ गनायो ना गनाया एसे फोरमायनो
औ नोंथाङा मोजां सोंलुखौनो सोंदों। बेयो बे बे खोथाया बे सुंलुआ जोबोर जोंनि साननो गोनां बाथ्रा नङा होमबा। सोलोंथाइखौ जोङो आइजो आरो हौवा माहारिजों जों थाखो राननो हाया। सोलोंथाइखौथ' साफ एज ए हिउमेन बिं मानसि संसाराव थांना जानायावसिम जोंङो सोलोंथाइखौनो जों गोनां। थार आरो दिनै सोलोंथ नाथायजोंनो जेरै बेफार फालांगि मावबाबो नोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ नङा गियान नांगौ गियानखौ नों मानिफ्राय मोनगोन जायखौ नोङो खिथाबजोंबो नों फरायनानै गियान लानो हागोन। नाथाय इक'नमिकफोरनि बेलायाव नों प्रेकटिकेला बांसिन बेयाव ज जाया आरो।
अ।
जे सोलोंथाइबो नांगौ जायो जेनेबा बिजनेस मावनानै गिदिर गिदिर बिजनेसमेन जानोबो बिदिनो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो आरो नोंथाङा सोंदों जे आइजोफोरखौहाय बोरैहै सोलोंथाइयाव जोङो ओ गनायो ना गनाया नङा होमबा नोंथां जों सोलोंथाइखो जों साफ्रोमबो मानसियानो गनायना लानांगोन। आइजोआनो जा हौवायानो जा मानोना सोलोंथाइया आइजो आरो हौवाजों जेबो दिडिफारेन्स गैया आरो मुलुगाव दिनै सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला आइजो माहारियाबो दिनै मुलुग खौ सालायगासिनो। दं नङा होमबा दिनै जोङो बुंनो थाङोबा एक्जाम जापाननि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा दिनै आइ जोसो नंङा होमबा दिनै इमान गोदोर जापान डेब्लप काान्ट्रिखो बिथाङा सालायबाय थादों। दा बावैसो सिगां दा जोंनि आसामाव एक जुलाइआव जोंनि आसामाव फैगोन बिथाङा बेयो जापाननि प्राइम मिनिस थार। सानि ओ सानि थाखासि होननाय बिथाङा जापाननि प्राइम मिनिस्टार बिथांबायदियाव दिनै सोलोंथाइजोंनो लानानै दिनै मुलुगखौनो बिथांमोनहाबो दिनै सालायदों नङा होमबा। बिदिनो सोलोंथाइयाबो गोबां दिरै बुंनो थाङोबा मादार टेरेसामोन बिथांमोनाबो दिनै सोलोंथाइ लानानै एसे गोबां गथ'फोर खौ अनसाय बोनानै दिनै सोलोंथाइखौ मानो थाखाय गोनां बिथांमोना सासे बिमा बायसा जानानै दिनै सोलोंथाइखौ जेनेबा बेसेन होनानै जोंनो फोरोंबोदों नङा होमबा।
औ नंगौ।
बिथाङा दिनै गावगाइनि हाबा जानायखौनो दिनै बावसोमनानै जानानै दिनै बिथाङा माबा जाबोदो। औ अब्ला नोंथाङा मा बुंनो सानो दे? सोलोंथाइखौ जेनबा जोंनि बेलायाव उम बोरैहाय जोङो जौगाहोनो हागोन।
जौगाहानो हागोन होना जोङो साफ्रोम न'खराव जोंहा जेब्ला उन्दैनिफ्राय ओ फरायनो फोरोङो जे फोरोंनांगोन आरो आंनि बादि ब्ला जों उन्दैनिफ्रायनो फरायसालियाव थिसननांगोन। बा न'खरावबो जोंहा ओ बिमा बिफा बेबायदिनो जायखिजाया सासे माने नांथाबना थानो नांगोन आरो। बै गथ'खौ माबोरै फोरोंनां गौ बा माबे समाव मा फोरोंनांगौ माबायदि लिरहोनांगौ। माबादि गियान सो बेनि खर'आव सोना होनो हागोन बेफोरखौ जों बांसिनानो नुयो जों गथ'फोरखौ फोरोंनायाव ओ बिफा माहारिनिख्रुइ जों बिमा माहारिया बांसि न नांथाबनो गोनां जायो नङा होनब्ला? अ सासे गथ' खौ फोरोंनाय बिबाना जोंनि न'खरावहााय हिनजाव मानसि बा बिमा बेखायनो आं सानो जे ओ जों दानि आथिखाल जुगाव माने आथिखालनि मुगायाव जोङो आइजोफोरखौ बांसिन सोलोंथाइ होनांगौ होनना आं सानो आरो। जेरावखि बिसोरो औ न'खर सामलायनायजों लोगोसे गथ'फोरनि फरायनाय लोगोसे ओ बेफार फालांगि बेफोराव जों आइजो माहारिखौ बांसिन नुनो मोनो। बेखायनो जों आं सानो आइजोफोरखौ एसे माने हौवाफोरनिख्रुइ बा एसे मा होनो नैजि बा जि जौखिदो बांसिन सोलोंथाइ होनांगौ होननानै आं सानो आरो।
औ नंगौ नोंथाङा जि बुंदो थार। खौनो बुंदों। जेनेबा जों सोलोंथाइखौ जेन बा हिनजाव माहारिया मानोना न'आव थानाय जायो नङा होमबा जेरै गथ' गथायाइफोरखौ फोरोंनो जेनेबा गथ' गथायफोरनि जों था फानानै जेनबा स्कुल कलेज सि कुल बा कलेज फोराव लांलाय लाबोलायाव खालामो नङा होमबा जेराव हौवा माहारिया थ' जेनेबा बाहेराव थाङो जेनेबा रां खामायनो थाखाय सोरबा बिजनेस सोरबा फोरोंगिरि बा बिदिनो बिभिन्न जुरि राव थायो हौवाफोरा नङा होमबा बिमायासो जेनेबा गाव गावनि गथ'जों सिथाबनानै थाबाय थायो जेला बिमा बिफाफोरा बिमाफोरा गोरों जानांगोन आरो नङा होमबा? जेरै-सोलोंसालियाव थांनानैबो जेनेबा न'आव फैनायखौ फरायदोंना फरायखै बिमायाबो बेखौ नायनांगौ दायथ'आ नङा होमबा हम वर्कफोर बा न'खरा न'ख- हरनि हाबा हरनाय जेनबा हमवर्क होनानै गुबुन नङा होमबा जायखो बेफोरखौ जेनेबा गथ'- प्रलि लिरना लिरा-लिरा लाख- बैयोखो हैयो नामा? बेफोरखौबो नायनांगौ जायो बिमा- फोरा रोंना थानाया मोजां आरो जोंनि थाखाय नङा होमबा औ नोंथाङाबो थिगखौनो बुंदों नोंथां अब्ला नोंथाङा मा अ जेनेबा सोलोंथाइजों दिनै अ जोंनि बर' अ बोरैहाय जौगासार नोंथाङा एसे फो- रमायना होना हागोन ना?
अ जों सोलोंथाइजों सो आथिखालाव ओ गोदोनि समाव जों सोलोंथाइ होआमोन आं गोदोनिखौ बुंग्रोनोसै बा सासे आइजोआ जोङो फराय- सालिआव थांनि होनब्ला बेखौ गनायथि होआमोन आरो न'खरनि बिमा बि- फा फोरा जेरावनिखि जों गो- दोनि समाव सासे आइजोआ माने हाबा हुखा रोंनाय बा जि दानो रोंनाय अब्लासो माने बिसोरखौ गनाय मिथि होयोमोनबा हाबा-हाबा जानो मा होनो बेखौ? गनायथि मोनोमोन आरो जुदि नों न'खरनि हाबा फोरोङा बा फोथारनि गायनाय फो- नाय रोङा अब्ला हाबा जानो गोब्राबमोन नाथाय आथिखालाव जोङो ओ जों खामानि दामानिनि अनगायैबो जोंहा मा होनो लेखा फरायावसो बांसिन गोसो होबाय बा- बिमा बिफाफोराबो अ बुजिबाय जे ओ मुगाजों जों समजों लोगोसे खारफानो नांसिगोन जायनोखि अ जों आथिखालाव जोंहा लेखा फरा नङाब्लानो माने जेरैबो खोमसि नङा होनब्ला औ बे खोथा माने आथिखालाव जों-जोंनि बिमा बिफाफोरा माने एसे गावसोर खोमसि नुहुरबाय जेराव गावसोर लेखाफोरा फोरों फरायबोनो मोनासै बेनि थाखायनो माने गावसोरनि खोमसिखौ होखारनो थाखाय माने जाहाथे गावनि फिसाफोरनि जिउआवबो बेबायदि खोमसि दाजाथों होननानै औ गद खौ फरायनो होयो आरो लोगोसे औ आथिखालाव गोबां जौगाबाय होननांगोन जों आइजो माहारि बा जोंनि बर' समासाव फरायनाय बा लेखा गोरों सुबुं गोबां ओंखारबाय गोबां एमे पास बिए पास बिदिनो गोबां ओंखारबाय नङा होनबा
औ नंगौ थारैनो
बे गामियावनो सा जि बहाबा ज ओ बा बिदि एमे पास जाना थानाय बेफोरखौथ' नुखाथारो ओज औ नाथ थाय आथिखालाव जोङो मा होनो जोंनि बर' बिजोङाव ओ फरायनो होनाय बिबांङासो एसे खमायलांगासिनो जेरावनोखि गुबुन हारिफोरजों माने गुबुन मा होनगोन समाजजों खारफानो नागिरगासिनो नङा होनब्ला जोंनि समाजाबो
औ नंगौ गोजोननाय थाबाय औ नोंथांजों सावरायनो मोननानै अब्ला नोंथाङा जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोस सै नामा नों
औ जागोन नोंथां औ